ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ दिनै होनबा आङो नोंथांजों ओ जोंनि बे फोरबोनि सोमोन्दैसो आ रा-रायज्लायनो सानदों। ओ नोंथाङा बे फोरबोफोरनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन ना?
जोंहा बर'नि फोरबो होननानै जोङो बुङोब्ला जोंहा गोबां दङ जेरै खेराइ फ फोरबो आरो उम खेराइ फोरबोआव गोबां सुबुंफोरानो जोंङो रंजानायखौ मोनो। ओ जायफोरा खेराइ खौ मानियो बेथ' जोंनि बर'नि मोनसे माने फालिजाथावना आरो मुंखथाव फोरबो आरो खेराइ फोरबोआ।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया। अ जों बेबायदिनो गोबां फोरबोफोर नुनो थाङो जेरै धोरोमारि फोरबोफोर थायो रंजाथाइ फोरबोफोर थायो बर'नि गुबै फोरबो होनोबोला दायो बयबो मिथिजानाय बैसागु बेखौ मिथियो। ओ बैसागुआव बेबायदिनो रंजानायजों ज जानानै बै बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बैसागुल नङा नाथाय बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खेराइ फुजा होनाय। ओ आरो बेबायदिनो माइनाव लाबोनाय खाथि बेबायदिनो खाथि सावनाय आरो बेबायदिनो गोबां दंबावो जेरै ओ मागो दमासि बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन फोरबोफोर दङ जेरै दायो जोङो बुङोब्ला बरनि बे फोरबो बैसागो बैसागोआव मोसौ बैसागोनिफ्राय लानानै बेबायदिनो मानसि बैस। सागोसिम गोबां बेबायदिनो रंजानाय फालिनाय जाबोबाय थायो जेरै बैसागो बुङोब्ला बैसागोआव ओ गथ' गथायाइ बोराय बुरै सेंग्रा सिख। ख्ला गासैबो ज' जानानै गावनि ओ थाबोनाय नि एना एनिफोरखौ नागारलायनानै ज जानानै ग्रोम ग्रोम न'खर न'खर बेबायदिनो मोसाज्लायो आरो बेबायदिनो जानाय लोंनाय बेबायदिनो रंजानान। बेबायदिनो जायो जेरै गोखा गोखै खानाय गोखा गोखै संनानै जानाय बेबायदिखौ नुनो मोनबोदों आरो बेयावहाय गोबां बेबायदिनो ओ मोसौ बैसागुआवबो मोसे मोसौफोरखौहाय थुखैनाय बेबायदि नुनो मोनदों आरो बेल नङा नाथाय ओ मागो दमासियावबो बेबायदिनो रंजानायजों ओ रान थानैस जाबोनाय आरो फालिबोनाय बेबायदिखौ नुनो मोनदों ओ आरो बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो गोबां दंबावो जेरै ओंखाम गोरलै बेबायदि बरायनाय फोरबोफोरबो दङ ओ दा नों बे ओ गुबुन फोरबोनि बागै माबाफोर बुंनो लुबैबावदोंना?
ओ बेबायदि गुबुन फोरबोनि बागैथ'ओ जोङो बेफोरबायदि फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो ओ जोंहा मोनस ल फोरबो गैया गोबां रोखोमनि फोरबोफोर दङ थ जों नुनो मोनो फोरबोफोराव जोङो रंजानाय बाजानाय गावनि गाननाय ड्रेसफोरखौ लानानै जि जोमनाय गाननायफोरखौ लानानै। जोङो माने
औ
माखासे रंजानाय फोरखौहाय दिन्थिफुंनायखौहाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ।
जेरै जोंनि जगाफोराव बिदिनो गोबां इनानि जालायनायफोरखौ निमाहा होज्लायनानै जोङो फोरबोफोराव खौसेयै लोगोसेयै जोङो बेबायदि। रंजानाय बाजानायफोरखौ आरो गावजों माने गिदिर उन्दैफोरा गिदिरखौ सनमान होनायखौ आरो गिदिरफोरा उन्दैखौ सनमान होनायखौ जों नुनो मोनो फोरबोफोराव। आरो जोंहा। थ बैसागु फोरबोआव जोङो गोबां रंजायो मानो होमब्ला बेयो जोंनि मोनसे गिदोर फेस्टिभेल फोरबो बाय फोरबो। बुंनो थाङोब्ला। बयजोंबो मिथिजानाय आरो फालिजानाय। जोंनि मोनसे माने मुंदांखा आरो थ जोंङो बेयावहा गावनि गिदिर गोलावफोरखौ जोङो मान बावो। खुलुमो सिबियो आरो जों। जोङो बयबो रंजानायजों लोगोसे न'खर न'खर। थांनानै जोङो मोसाहैयो रंजाहोयो बिदिया आरो न'खर न'खर थांनानै मान बावहैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो सै थो आरो थार खोथा बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जोंनि बे मुंदांखा बैसागु फोरबो होनोब्ला बेबायदिनो रंजा बाजा फालिबोनायखौ नुनो मोनदों। आरो। बे जोंनि बे जायगायावल नङा नाथाय गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो जोंनि बे बैसागुआहाय मिथिजानाय बेबायदि मिथि जानाय। मानो होनोब्ला बेयावहाय बैसागुआवहाय जेरै नोंथाङा बुं उन्दैफोरा गिदिरखौ मान बावो आरो बेबायदिनो गिदिरफोराबो उन्दैफोरखौ बिदि सनमानजों बेबायदि मान बावो होननानै ओ बेबायदिनो नखर नखर सिख्ला फ्रा सेंग्राफ्रा बेबायदिनो मोसाहैयो रंजानाय ओ रंजानायजों एदावलायनाय बेबायदिनो बेबायदिफोरखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला सिख्लाफोराहाय गोमो गाबनि बिदरनि दखनाखौ गानो आरनानायइ लायो खानायाव बिबार सुयो बेबायदि गावनि बे गाननाय जोमनायखौ लाना जोबोद मोजाङै जोबोद मोजाङै बेबायदि देलायनानै बैसागुखौहाय बेबायदि बरायनायखौ